हेल'
अ हेलौ
अ खोनागासिनो।
अ खोनाबाय दे।
अ
अन नोंथाङा मा अ खोनाबाय दे नोंथां।
उम आङो मोनसे टपिकसो रायलायनो हरदोंमोन नोंजों।
अ अ दे बुंनो हागोन दे।
उम बैसागोनि बागै
अ अ बैसागु ना उम अ बैसागु बोथोराथ' थांबायना?
बैसागु बोथोरा थांबाय ओं।
बैसागुखौ जों बोरै बोरै फालिनाय जायो?
बैसागुखौ
औ बैसागु फोरबोआथ' जोंनि बर' हारिनि मेइन। फोर्बोना हेल'। खोनादोंना? हेल'। हेल' हेल' खोनादों ना? हेलौ हेलौ